हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादों दा नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आं दा बर्थमान जिरायनानै दं ओरैनो।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे टपिक सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों सावरायनोसै ओ जोंहा मागो फोरबो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव माखासे फोरबोफोर दं नङा होमबा
औ दङ दङ
बिनि गेजेरावनो मागो फोरबोआबो मोनसे दा बे मागो फोरबोआवहाय जोंहा माखासे जा ग्रा लोंग्रा ओ फिथाफोर माइरंजों बानायनाय बा बायदि बायदि मुवाजों बानायनाय जाग्राफोर बनायो दा बे फिथा सौरायाइफोरखौ माबोरै बनायो आरो मा मा मुं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना।
औ हागोन हागोन जोंनि बेलायाव ओ मागो जायखि दमासि होननानै बुंङोना
औ
दमासियाबो जोंनियाव हाय फिथाखौ सावनाय जायो बर'नि जाग्रा जेनेबा खायद हिसाबै सबाय होननानै बुङोबा सबायखौबो संनाय जायो, खिन्थु दा जोंनि जायगायाव बुहुद खम बिबांनि माने संलाय जानायखौ नुसै आरोखि। आरो बेजों लोगोसे होननानै बुङो जायखौ जों बर' रावावहाय स्रावगोरा नङा होमबा। बै साव गोरानखौबो जों जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जायखौ जों लारु होननानै बुङो। लारु माने जायनाखि थावाव सौखांनानै जाखायो ना दा बेफोरखौ जोंनि जायगायावहाय जानाय जायो आरो दा फिथा बानायनायनि आं प्रसेसखौ एसे नोंथांनो आं खोन्थागोरोनि।
औ औ।
फिथा फिथा होननानै बुङोबा जोङो जेन'बा बर' रावावहाय फिथा लावदुम होनो नङा होमबा। माने बेखौ जोङो दमासियाव जों जानाय जायो। दमासि जेब्लानाखि जों फिथा लावदुम सावगोन फिथा लावदुम सावनो थाखाय जों मा खालामो ओ माइरं लायो नङा होमबा। माइरं बिजों लोगोसे जोङो मोदोमनायनि थाखाय जों जोसा माइरं माने लगायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
बेबायदि आरो। जोसा माइरं आरो बेजों लोगोसे माइरंखौ लगायनानै बेखौ मा खालामगोन सोमनानै दोनगोन। माखासे समनि थाखाय सोमनानै दोननानै बेखौ एसे गुरै बानायगोन आरोखि। दा गुरै बानायखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मा खालामनाय जायो गोदोनि समावहाय माने उवाल, जानखि उवाल गायहेन माने उवालाव होनानै जों गायहेनजों देनाय जायो आरोखि बेखौ जों नुबोदों। दानि जुगाव जोङो गोदान गोदान जेन'बा मुवा बेसाद जों बाहायो। जाय बुस्थुआ जेन'बा मेसिन नङा होमबा। गोदोनि समावहाय उवालआव देखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मा खालामो माबेबा संग्राय बा माबेबा मोनसेयावहाय एरख'नानै एबा दिरुननानै नङा होमबा बेखौ जोङो मिस मिस माने बे खौ जोङो सालिग्राजों ओ सालिनानै लायो आरो जायखौ जों सानद्रिबो बुङो बर' रावआवहाय। बेखौ सालिखांनायनि उनावहाय एसे माने दै होनानै जोङो बै अनखौहाय माने नाहोनानै मुजिहोनाय जायो आरोना।
औ औ।
बेखौ नाखांनायनि उनावहाय जों मा खालामो जोंनो फिथा बानायनो थाखाय नांगौ जायो। आं गोदोनि समावहाय जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला आं नुबोदों। माने बै समावहाय जोङो हानि जायनााखि दिंग्रि नङा होमबा? हानि जानाखि थिंख्लि बे थिंख्लियावबो जों बानायनायखौ नुबोदों। आरो बेजों लोगोसे जानाखि जोंनावहाय स्टिलनि माखासे गाह्रा बा जानाखि माबा थायो मा होनोमोनलाय ओ दिंग्रि थायो बेवहाय जों माने बानायनायखौ नुबोदों आरो। बेयावहाय जोङो ओ मोनसे सफा बानायनानै बिनि खर'आवहाय होबथानाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बिनि सिङाव दै होनानै जों बेखौ ग्लुब ग्लुब माने गोदौ होनाय जायो आरोखि। दा गोदौ खांनायनि उनावहाय जोङो बबेबा मोनसे खुरै बा बेयावहाय जोङो जखा जुनानै जों फिथाखौ होनाय जायो दा फिथा होनाय सम समावहाय जों मा खालामो ओ गिबियावनो जोंनो नांगौ जायो ओ सिबिं नङा होमबा? जायखौ जोङो फिथायाइाव होगोन सिबिं आरो जोंनिया मा होनो सिनि जोङो सिबिंखौ एसे एवथ्रमनानै मोजाङै एवथ्रमनानै जों बेखौ मा खालामो दोखो दोखो जोङो उवाल बा माबेबा मोनसेयावहाय उवालावनो बांसिन देरनाय जायो। उवालावहाय जों देनानै बेखौ अन बानायनानै लायो आरोखि सिबिंखौहाय। अन बानायखांनायनि उनावहाय सिबिंखौ जोङो मा खालामो माने सिनिजों जों लगायो जायखौ जोङो जेब्ला फिथा सावगोन नङा होमबा? जोङो थोरफोरसे थोरफोनै अन होखांनायनि उनावहाय गेजेर गेजेराव जों खनसे खननै बा खनथाम जों बेखौ होनानै माने जानाय टेस जानायनि थाखाय बा मोदोमनायनि थाखाय। बेखौ होनानै जोङो बै थिंख्लि जायखौ जोङो दै फुदुंदों नङा होमबा? बै दै फुदुंनायावहाय माने जोङो बिनि खर'आवहाय बेखौ होनानै बोखारनानै जोङो सिजों लोगोसे आरो बेजों खर'आवहाय माबा मोनसे बुस्थुजों खोबनानै दैनि गोदौनाय खफ'जों जों बेखौ फोमोननाय जायो आरोखि बेबायदि आरो। बिनि उनावहाय जोङो बा मिनिट बा जि मिनिट दोनखांनायनि उनाव जेब्लानहालागै बियो जाजानाय परिबेस बा ज जानाय कन्डिसनाव फैया अब्लासो बे खौ दोननानै जोङो बेखौ बोखारनानै जानाय जायो आरोखि बेबायदि आरो। आरो बेजों लोगोसे थिग बेबायदिनो जोंनिया मा होनो सिथाव गोरान नङा होमबा? सिथाव गोरान संनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो मोनसे थावा नांगौ जायो। जा जायगायाव जोङो जोङो माइरंनि अनखौ माने फेेरनो हायो। दा माइरं होननानै बुङोबा सिथाव गोरानखौ सावनो थाखाय जोंनो माइब्रा नांगौ जायो जेराव आथा थायो नङा हबा मब्रा-मब्रा। खौ जोङो सोमनानै। मोजाङै सुनानै सोमनानै जोङो बेखौ उवालाव देनानै लायो। देनानै लाखांनायनि उनावहाय बेखौ जखा खालामनानै जोङो मा खालामो दुंनाय गुदुं थावायावहाय जोङो होनानै बेखौ फेननाय जायो। फेनखांनायनि उनावहाय जोङो बैनो खि सिबिं दं। दानि जुगावहाय आं गोबां नुसै माने गुर मेथाइजों सिबिंजोंखौबो होनाय नुयो। आरो बेजों लोगोसे जायनाखि नारिखल होननानै बुङो ना कक'नाट बिनि माखासे सिङावनि जायेखि जाजानाय बुस्थु बेखौ जोङो एरख'नानै मिहि मिहि एर ख'नानैबो जोङो बेखौबो जों होनाय नुनो मोनो दा गुबुन गुबुन जायगायाव। माने गुबुन गुबुन रोखोमै जायो आरो दा गिबियावनो बेखौ एर ख'खांनायनि उनाव बा सिबिंखौ देखांनायनि उनावहाय बेखौ सिनिजोंहाय माने एसे माबा खालामो आरो एवथ्र'मो बा लगायनानै लायो। बिनि उनावहाय बै जायानखि फेनानै दोननाय अन माइब्रा अन नङा होमबा?
औ।
बे अनावहाय जों मा खालामो सायावहाय जोङो सिबिं होयोबा जोङो फेेननानै होगोन बा माबा मोन से जेन'बा जोङो मा होनो नारेंखल होयोा जोङो बेखौ लाद्रा-लाद्रायै होनानै जे बेखौ सावनानै थननाय जायो आरोखि। बेखौनो बुङो माने सिथाव गोरान आरोखि बेबायादि आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जायगायाव आं नुबावदों माने लारु लारु होननानै बुङो। जोंनि जायगायाव माने जायनाखि जोङो दुंनाय थावाव सङो नङा होमबा? बेखौबो माइब्राखौनो बानायो बै माइब्राखौ जोङो दुलुर दुलुर बानायनानै बिनि सिङावहाय जोङो सिबिं बा माबा मोनसे बुस्थुखौ सोनानै जेरखम नारेंखल बा सिबिं नङा होमबा? बेखौ सोनानै जोङो दुलुर बानायनानै बा दाबले बानायनानै जों बै जानाखि दुंनाय थावआवहाय होनानै बेखौ जों मा खालामबाय जायो एवखांनाय जायो आरोखि। बेखौनो लारु होननानै बुंनाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय बेबायदि आरो। बेखौ जोङो गुबुन-गुबुन फोरबोआव जायो गुबुन-गुबुन जायगायावहाय। गुबुन-गुबुन फोरबोआव जायो जोंनियाव दा दमासि होननानै बुङोबा मेन। खायसे खायसेया बैसागुआवबो जायो दमासियाव जों बेबायदि जानायखौ जों नुदों आरोखि। दा नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि रोखोमै संनानै जायो आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ
औ बे बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा जोबोद गुवारै आंनो फोरमायलांबाय दा ओ-मागो दमासि होनोब्ला बा दमासियाव ओ-जों बयबो बर'फ्रानो आंनि नुनायाव बांसिन जायगायाव -' ओ-दमासि समावहाय। बे फिथा बायदिसिना सिथाव एन्थाबफोरखौ सावनानै जायो आरो। दा जायगा लायै जायगायाव गुबुन गुबुन मुं गाबज्रिनायखौबो आं खोनादों दा जेरै- नोंथाङा बुंदों सिथाव सिथाव गोरान होनदों बेखौ माने जोंनि ओनसोलावहाय एनथाब होननानै बुङो। ओमफ्राय जायखौ थावजों एवनाय जायो बेखौ जोंनियावहाय थाव फिथाबो बुङो नङाबा सिथावबो बुङो आरो। ओ- जोंनि गुबुन गुबुन ओनसो ओनसोलफ्राव आङो अनासि होननानै बुंनायखौबो नुनो मोनो आरो। ओ-थिग बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ- फिथा लावदुम जायखौ थिंख्लि फिथाबो होननानै बुङो बे खौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बनायनाय जायो। ओ- बिनि अनगायैबो जोंहा। ओ-गुबुन गुबुन फिथाफोर जेन'बा आङो थाव फिथाखौनो बु नोंथांनो एसे फोरमायनोसै। ओ-थाव फिथा बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइरंखौ ओ-दैयाव सोमनानै लाबाय एसे गुरै जाजासे। नैनिफ्राय ब्रै बा घन्टासिम बिनि उनावहाय जेब्ला - माइरं सोमनाया गुरै जायो अब्ला बेखौ बोखांनानै दसे दै गसोर होजासिम से घन्टा बा थामजि मिनिटसो दोननाय जायो। ओ-बेनि उनावहाय जेब्ला औ एसे फ्राव फाव जायो अब्ला बेखौहाय ओ-गोदोनि समावहाय उवाल गाहेनजों नङाबा दिंखिफ्राव सौनानै लानाय जायोमोन बर' आइजोफ्रा। नाथाय आथिखालाव मेसिन ओंखारबाय नालाय। ओ-गोबाङानो मेसिनावबो सौनानै लायो आरो दा।
औ।
आङो। बेनि उनाव मा खालामो बुंनोसै। ओ-अनखौ जेब्ला जोङो सो सौनानै रेडि खालामबाय। बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला एवनो सम जायो अब्ला- ओ-दाला संग्रायफ्राव एबा गामलाफ्राव नांगौ जखानि बेखौ अन गुन्दैखौ। लाबाय बिनिफ्राय जोङो सिनि होयोबा सिनि मिक्स खालामबाय। नङाबा संख्रि होयोबा संख्रि मिक्स खालामबाय बिनिफ्राय जोङो। बिदिनो नालेंखल रुखिनानै लानाय नेंखलफोरखौबो होयोबा बे खौबो मिक्स खालामबाय। ओ-मिक्स खालामाबा जों नालेंखलखौ सिङावबो लादु खालामनाय समाव सिङाव सोनानैबो होनो हायो। थिग बिदिनो मोजाङै बेखौ दै लगाय लगाय। एसे गावनि जखानि दै होनानैहाय नायै नायै जेब्ला गथा जायो बेखौहाय आरोबाव फिसा फिसा फिसा महराव गावबा गावनि फसन बायदि सेबाव ओ-जेरैहाय- दाब्ले दाब्ले बा ओ-गुल गुल बेफोरबायदि बनायनानै जोङो जाय सारायाव एवगोन बेवहाय थाव होन मोजाङै दुंखां होनानै थावखौ मोजां ओ गुदुं जाहोननानै जेब्ला फिथाखौ होसननो जायो अब्ला मोनसे मोनसे होनानै ओम एवनाय जायो आरो। एवनाय जायो एसे खामफ्राम खामफ्राम जाजासे ओ बिनि उनावहाय जेब्ला मोनो अब्ला गोदोनि समावहाय मा खालामोमोन बर' आइजो जोंनि आबै आबौमोनखौ आं नुबोयोमोन आरो बिसोरो दानि बायदि माने खोस्लि गारबा होनोन ना बेफोरबायदि बाहायामोन आरो थाव फिथा एवनायावहाय। बिसोरो मा खालामोमोन औवा खाथि गन बायदि जंफार जंफार लावथि आथि बायदि सैनानै लायोमोन आरो औ बे लावथिजोंहाय ओमफफ्राय माने फिथाफोरखौ मोनसे मोनसेयै थुनानैहाय हालदिंगा बायदि बे लावथियाव हालदेंगासे माने थुनानै बोखाङोमोन आरो बेफोरबायदि खालामोमोन।
औ औ
बिदिबा आं बेखिनिखौनो फोरमायनानै दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम फोरमायनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय